खोनाबाय?
खोनादों।
नोंथाङा मा जानो मोजां मोनो?
मानि बिथोराव?
फिथाइ सामथायाइ।
फिथाइ सामथायाइनि सायाव? ना फिथाइ सामथायाव? ओरैनोथ' गासिखौबो जायो।
फेभेट गैया माबा साबसिन मोजां मोननाय गैया।
साबसिना थालिर।
तालिर तालिर।
थालिर फिथाइयानो साबसिन। ओंख्रियाव
उम।
ओंख्रियाबोथ' माखौ होननो फेभरेट। आलु
आलुआनो फेभरेट
जायखिजाया आं आं जाला आरोखि दा नाफामबो आङो।
बेथ'
नोंथाङालाय मा फिथाइ जानो मोजां मोनो?
आङो थाइजौ थाइजौ
ओमफाय बेनि अनगा मा मा फिथाइ जाफेरखो?
आङो बैयो मा मोनथाय ओम बेखौ आं माबायाव बर' रावाव मा होनगोनथाय एखौबा आं बुंनो रोंला
बर' रावाव
उम बर' रावाव बुंनो रोंला आङो। गोजा गोजा बै नाफ्लेबादि गुरै जायोना?
नाफ्लेबादि फेमेल फिथाइ।
फेमेल फिथाइखौबो गोथाव मोनो आरो
औ देन्जार गोदै जाबावोसो बेयो गोमोनखौ माबानांगौरा,
गैलानो मोनलानो दा।
उम। जोबनांगौ
जों गोदोसो नागिरहैयोमोन ओइहाय दंमोन। गाखो गाखो जाहोयोमोन जों।
गैयाबा।
उम ओमफाय मा मा फिथाइखौ जाफेरखो?
फिथाइया।
मुंफोरखौ खोन्थालांनो हागोन?
माबे जाफेरि ना जाबाय थाग्रा।
फिथाइ,
जाफेरिथ' बिराद दङ'
जा जाग्रोनायखौ खोनथाग्रोदो। जाखांनायखौ खोन्थाग्रोनोसै मा मा जाफेरखो।
आपेल आंगुर कमला। नारेंखल,
नारें लेबु, नारें जुमब्रा।
तुरमुस ओमफाय मा दङबावो मोनथाय।
मिथा मै,
ओ मिथा मै नारें आसुगुर, औ सुमि, थालिर।
थालिर सिनिसाम्पा,
बाब,
ओमफाय बेयो थालिर बेगर गोनाङा मा होनोमोनलाय बेखौ।
जानोलै मा होनोमोनथाय।
मा थालिर होनोमोन्थाय आं मिथिला हा?
आं जानो सुखुथारा इखौ।
जानांगौ बेखौ
नोंथाङा अबावबाफोर बेरायनो माबा लागासिनो नामा सानगासिनो
हा
अबाव बेरायनो सानगासिनो
उम
हो खोनायाखै?
मा होनदों आं खोनायाखै?
अबावबा बेरायनो माबा लादों नामा? होनदों आं।
बेरायनो फरिखा जोबखांनानै सरलपारा थांसै।
थारिक लादों।
थारिकआथ'
गैथ'आ होनदों
बै बय गैथ'आ बुंनो हाथ'वा थारिखखौ
ह
जायखिया थांगोन आरो
थांहां थांहां
थांगोन थांगोन
ओमफ्राय मा होनबाव नांगौथाय
मा होनबावनो होनदो रायज्लायदै थिगसै
उम माबायाव दांगोन दे आङो ओइदवाव ना सिक्सआवनो दानलाङोन खोमा नायनां
आइन होनो ब्रा द' होन मा रोङा नामा नों
माबे
दाइन द' होनब्रा माथो रोङा नामा नों दालाय बेसेथो जाखो
जाफ्लाङोलै दा बा जाबाय।
दंबावो माने
उम- नों बेरायनो मोजां मोनो बिरादनो
बिराट
जोंहा बेरायनानै बेरायनानै मोसाहनांसिग'ल रेल बा मोसानाय भिडिअ बानायनांगौ बेयावनो दैसा दैमा हाजो हाला
आंथ' खयबार बानायफानाय होयो मोनसेबो मोना
गैया एबार माखौ बानायनो बैखौ बानायथारगोनलै बावबोदों मैया दाख्लै बेरायहैनायाव हाजोआवहाय मा
बे थिखिनियाव बानायनायखौनो बानाय मोनसै मालाबा अबावबा हायेनाव
ह मा मोनलाय?
मा- मामोनलाय
सरलपायाव बानायगोनरा र' ओरैनालाय बे सरलपारानि दैसा सेराव होन्नायखौ।
हुम हुम हुम। बिराद थांदोंलै मानसिफ्रा दासान्दि।
हौस बुंजोबखायो आरो लामाबो जाबायना।
उम लामाया मोजां जाबावबाय।
आरो जों थांनांगौआ फुंआवनो थांनांगौमोन
उम
आं फिफांखौ नङाब्लाथाय फसाया आजिखालि।
बि फिफांआवनो मोजां जायगाया बेल' मोजां बायदों आंबो।
उम। ओमफ्राय थाङोबा नों ओरै बारनानैसो थांनांगोन आरो जों बारनानै थांखांबाय। दैयासो देरबा गैलाबो ओमफ्राय देरथेनांगौ अखा हानानै बारलां जायोब्रा। जाय गारियाबो लांजायो ओमफाय दा जुदि दैया गिदिर जादोंबा हानाय नङा आरो। जों थांखांबाय दाख्लै ओ दाख्लैनो थांखालि। आं स्तेतास होदों मोन।
गैया जोंहासो खनसेबो गायफेरनो मोनाखै।
ए नुहैयाखै।
उमहो।
ए आं थांखांबायसो सान्दों। फाइनालि रबिबारा बैयावबो लांगोन।
अबहाय?
अन्थाइखौ नायनोबा।
अन्थाय।
उम आं दाख्लै नायनाया उम।
उम उम हा माबायावलाय मामोनलाय थुख्रा खुजिया।
हा?
गावसानाव खुखिया खुजियाव थांनांगोमोनले।
मायो मा खुया खुजिसै बेलाय।
खुजिया होन्दों खैया खुजिया।
खाखय जानासोदा। आहा खया खुजियाखौसो नुवाखै। बिजोंनो थाङो आं नुफेराखै गोजानथिंसो जायो। उम दाखाल बिजोनो सायकेल जों थाङो।
बिल सोना बे दै बिलो गिदिर।
ए आं थांफेराखैलै। नों खाफैसाले थाङाखै आरोखि।
ओहो आं बेरायनो मोनफेराखै बिदि।
जेबबो गैया।
माथो जि मोजां मोजां दालां दुलां नुलाबायो।
ए बै दालाङा दङ' दाख्लिसो बानायदों बे जों थांखालिसो जाहां जाहांमोन। मोजां नङालै मोजां थांबा नों मोजां नुवा फट'फ्राव मोजां नुगोन आरो
औ।
सावगारिफ्राव।
नायनायसै।
थांबाय खनथामसो जाबाय खोमा। ओहो ख'नै। दैया कत' मोजां खिन्थु ओमफ्राय नों गरम थांनोबा आरो हाजोनिफ्राय बोहैबानो ओमफ्राय बियो दा थागोन ना थायाथाय।
दासो ओंखारखायो दा हाजोनिफ्रायलाय।
दासो ओंखारो ओंखारनाया अबासे आरो ओं।
ओम।
थांनांगौ गोबां जायगा बेरायनांगौ दं जायगायावनो बेरायफेरनो मोनाखै दाबो।
जायगानियावनो बेराय जोबबावाखै।
उम
आरो गोजानखौथ' मा होनबावनो खाथियावनो बेरायनो मोनजोबाखैबालाय।
ओहाबा कार्बि आंलं थांफानोबा थ' फैसा लानानै।
माब्ला?
बे नैबे नेक्स सप्तायावनोमोन
माजों?
माबा सुटिं सुटिं सोलिसिगोन ना।
माजों थांगोन?
ट्रेन ट्रेन ओमफ्राय बिसोरखौ ओइनिफ्राय लांफैगोन नेन'जों। खारजों।
नेन'?
ओम।
एम्बु गारिजों?
थुमफ्रुफ्रु
हित खारबाओसो जामबालाय खमनो। ओम बै खिब्रमाया
ओम मायाव थाइ
हा?
सोरनिबा न'आव थायो ना?
ओ ओ। न'आव सो होग्रा हाने नों बेरायनोबा माबागोनना बेरायनोबा लांगोन आरो।
औ ओम।
आं फैसा गैयालै होनहरदोंमोन ट्रेन टिकेटखौ दानना हरनो नागिरदोंमोन थांलाय फैलायखौ होननानै। बै दाख्लैनि गाना नों मोजां मोननाया
औ
माला ओंखारगोन मोनथिआ ने नोंङो? बेखौ लांबाय।
ओमफाय
एक्टर एक्ट्रि सोरबा लांबायनो बानायनो बानायथ'वाखै दाबो।
खननानै ओंखार मा जाखो?
बेे
केमेरायाव खेवनानै केेमेरायाव ओंखारफानांगौ।
बेखौ मालाय गावसोर बानाय सिगोनब्रा बे। बेखौ बायनानै लांबाय नंङा मोनसे ओंखार जोंना मोननै दंबावो। माने बेयाव आं ओंखारफादेरनांगौनो दा गावसोर बानायसिगोन आरो। बे जाय लिंहरगोन बेनि माबा जासिगोन फावखुंगुर फावखुंग्रि।
आतसा।
बेयो थांग्रोनांगोमोन थांग्रोबालाय।
मबा रागा जोंलायथारगोन बिसोरा माखायाना?
ओम।
ओरै थांग्रोबा ओरै थांबा बेव गोबाव जाहैगोन खिन्थु मिथिबाय।
मानोबा?
हमना लाफानो उम बे माबा बानायनांगौफ्रा खेबनांगौफ्रा?
औ-औ
बिदिनो एखमबाथ' बोथोर मोजांबाथ' सानसेयावनो हायो हानायालाय गाना गुसुंखासो।
ओम माबाजों नामा?